औ नोंथाङा फ्रि दं ना
औ औ दंङ
अ आं दायो ओ बरफोरनि जौ संनाय खान्थि नि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों नोंथांजों दा मा होनो बर'फोराथ ओ जौ नंङाब्लानो बर'फोरनि हाबा हुखा फोरबो फोर जाफुंङा बेखौथ' बयबो मिथिखायो गोदोनिफ्रायनो बरफोरा जौ मावनानै संनानै माने संङोबो गावसोरनो संङोबो गावसोरनो लोंङोबो आरो फालांगिनि मुङाव आ फाननायखौबो नुनो मोनो बेबायदिनो संसार जाब हाबदों आर ना ओमफ्राय
औ औ
ओम ओम दा जौखौ बर'फ्रा मोननै राहायै मोनो माने मोननै राहायै मावना बे मोनो आरो बे मोननै राहाया मोनसेया जाहैबाय गिबि आदब होननानैखौ जौ सं संनायनि गिबि आदबा बे जेनेबा दैखौ फुदुंग्रोनानै दै गुदुं खालामनानै दैयाव एंखुर नङाबा माइरं जेन'बा माथायानो जा माइब्रानो जा बेफोरखौ खौ ओ बे दैजों समान जखानि दैयाव मोजाङै मोननाय बायदि हरनानै बेखौ
औ
जुमाय खालामगोयो। संनानै मोन होननानै ओमफ्र जुमाय जानाय बेनि उनाव माने एमाव होयो आरो ना एमाव होनानै बे मोनसे प्रसेस जाहैबाय बेयो मोनसे ओ जौ बिदै दिहुननायनि प्रसेस बेयो जेनेबा माइब्रा बिदै माथार रोसि बे जाहैबाय बे मोनसे ओमफ्रायो बै सेकेणड प्रसेसा जाहैबाय ओमफ्राय बेयो जौ गोरानि आरो जौ गोरान बानायनायाव आरो बे जुमायखौनो बाहायनानै बर'फोरा जौ गोरानखौ खालामो नोंथाङा बेनि प्रसेसखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ माने गिबियाव जौखौ बानायनो थाखायथ' एमाव नां बे एमावखौ माने बानायनो थाखाय गिबियावनो जेनेबा माइरं माइरं लानानै नाय जायो जेनेबा परिमल माइ माइरं होननाय दङ ना आथिखालाव बे माइरं माने जोंनिथिं एमावखो बानायनाय जायो एमावखौ बानायनो थाखाय माने जेनेबा बेनि नो मोखोना बिलाइ आनारस बिलाय दम बिफां राखेबनि बिलाइ बेनिफ्राय आरो ओ-आरो बेनि लोगोआव मोखोना बिबारखौबो होफानाय बेनिफ्राय आरो एमाव मोखां होनना माने एमाव मोखां होननाय दङ ना बेखौ माने होफानानै एमावखौ बानायनाय जायो आरो आरो माबा लोगो सेनो दि फाग्ला दिंखियाखौबो होफानाय जायो बेनिफ्रायनो एमाव थांनायनि उनावबा ओ जेनेबा जुमायखौ बानायनो थाखाय बा ओ-जेनेबा जोमाय बा राइस बियार बेखौ बानायनो थाखाय माने जोबबा जौ गोरान जौ गिसिखौ बानायनो थाखाय ओ जो माइरं गुदुङाव होनानै माने ओंखामखौ संनानै लाग्रोनाय जायो ओमफाय दसे सुगानो थाखाय दोननाय जायो सुगानो थाखाय खां नायनि उनाव बेयाव माने एमावखौ लगायनानै ओ-प्लास्टिक बा-खा पा-प्लास्टिक बा म-मबा मोनसे जायगायाव माने मोजाङैनो दोननाय जायो आरो बे द दोननायनि उनाव जोब अब्ला माने बेयो सेवनानै रोसि जायो अबोला बेखौ खौ माने ओ राइस बियार होननानै बुंनाय जायो। जेनेबा आरो जौ गोरानखौ खौ बानायनो थाखाय बे जौआवनो माने ओ जनो जेनेबा जोंनि जि जुमाय होननाय जायो बे जुमायाव माने दै होनानै जौगोरान खौ बानायनाय जायो। जौ गोरानखौ बानायनो माने मोन मोनथाम थाखो थाखो मोनसे माबा दङ ना माने खान्था खान्था होनो जोंनिथिं बेखौ माने बेयाव गेजेराव पाइप दोननानै बेनि खफ'निफ्राय माने जौ गोरानखौ बानायनाय जायो आरोना।
ओ ओ
नोंथांमोननिथिं माबादि बानायनाय जायो।
अ जोंनिथिंबो बेबादिनो बानायो ओ दोस्राव बाहायो बिनि उनाव जोंनियाव पाइपजों बानायनायखौ खम बिबाङै नुनो मोनो। माने एकदम दोरोङारि आदब होननानै बुंजायो आरोना। बे मा होनो दोस्रावनि सिङाव जा थायो बेनि गेजेर जों दि नाय जायो।
औ औ बेबो माने जायगा ना जायगा आलादा आलादा जायो आरोना जेनेबा दा नोंथांमोननिथिंनो बेलेग माने बानाय जोंनि बिथिंनो पाइप होननानै बानायो बे बेफोरबायदि बेनिफ्राय आरो मा होनो? बे जौ बाहायनायनि गेजेरजों नोंथां। नि बादिबा माबादि ओ जौगादों बा माबाफोर मुलाम्फा। मा होनो मुलाम्फा जादों नामा?
अ माने जौ बानायनायनि गेजेर जों मोननैबो जादों मुलाम्फाबो जादों आरो। खहाबो जादों होननानै बुंजायो माने बर' समाजाव गोदोनिफ्राय जौखौ खायसे बिथिंखौ नायोब्ला मो जां बाबै बाहायनायखौ नुनो मोना जोङो बर' समाजाव गोदो सिगां ओ जेनेबा। मांसिन मानसियानो सोलोंथाइ मोनामोन। बिसोर मिथियामोन जौ माबोरै माबोरै बाहायोबा? समाजनि थाखाय मानसि फोरनि थाखाय माबोरै मोजां जागोन बेखौ रावबो सानस'नो हायियाव बिसोरो माने। लोंनो थाखायल'। बानायो होननानै लोंनायनि थाखायल' बाहायो गावसोर लोंनायनि थाखायल' माने बेयाव फालांगिनि। खोथाबो साननाय फैयाखै मुलाम मोननायनि खोथाबो साननाय फैयामोन
औ औ औ औ खोनादों।
अ ओमफ्रायो ओ मुलाम्फानि खोथा बुङोबा। आथिखालाव लासै लासै ज बर'फोरा सोलोंनो हमबाय। ग्लबेलाइजेसननि गोहोम जों माने गावनिखौल' लानानैथ' गासिबो ओ जौगानो हाया नालाय। फ्राय जेनेबा गु फोरनि फरेनार फोरनि ओ गुबुन गुबुन रोखोम। रखोमै दिहुनन्नाय जेनेबा ओ दोरोङारिनि अनगायै बेलेग जौफोर जेन'बा बियार बेलेगनि बियार बिदिनो रम आरि माबा बे जौफोरखौ लानानै फालांगि मावनो हमबाय आरो फाय माने गाव लोंनायजोंल' जाया गुबुननोबो माने माबाखौ होनो रोंनां गौआरोना खाबुखौ ओ बेनि गेजेरजों बा जोङो मुलाम्फा जानाय नुनो मोनो फारसे थिं ओ गावल गावल' लोङोबाथ' बियो गावनि देहानि थाखायबो खहा जागोन हारिनि थाख थाखायबो आरो समाजनि थाख खायबो गाससिनिबो थाखायबो खहा जागोन बेखौनो बुंनो हायो आरो
औ औ औ नोंथाङा ओम औ दे बुंलाय नोंथां
औ माने आथिखालावथ' बर'फोरनि जौखौ ओ जि आइ टेक मोननाय नुनो मोनबाय फाय नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर मिथिया नामा जि आइ टेक मोननाय जेन'बा मा मा बर'फोरनि जौ संनायाव मा मा बेसादाव मोननो हादों बेखौ
जौ संनायनि मा मा बेसाद दं
जौ संनायनि माने जौ जौआवनो बुंजाबाय ओमफ्राय जेनेबा जौआथ' गोरानबो दंहैयो ओ गिसिबो दङ उम बेफ
जौगिसि बेखौथ' जि आइ टेक मोननायाथ' जेनेबा ओ जौगिसिनि सायावनो मोननाय जादों जेनेबा जेरै ओ राइस बियार होननानै बुंनाय जायो बेनि सायाव मोननाय जादों बेनिफ्राय ओ जेनेबा बे जौखौ माने जेनेबा
औ
खायफाया माने हामा हिसाबै माने बाहायो माने बेखौनो अ सानफा माने दैलि माने जेनेबा लोंबाय थायो लोंनानै माने गोलैनानै थानाय माबानाय बेफोरनि बेफोरनि गेजेरजों माने गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो देहानिफ्रायबो खहा जायो बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना खायफाया आरो आरो मोजांनि थाखाय बाहायो जेनेबा बा मेंगानायनि थाखाय मा बबेबा गोजाननिफ्राय फैनानै बा खामानि मावना फैनानै में में मेंगानो थाखाय माने बे जौ औ लोंनाय जायोमोन आरोना आरो जेनेबा जोंनाव ओ बर' बर'फोरा जेनेबा सावरि जानाय हाबा बायदि बिफोरावबोथ' जोङो मा जौखोनो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायोना नोंथांमोननिथिं बे जौ बाहायनायखौ खान्थिया दङना गैया हाबा फोरबोफोराव
अ जोंनिथिंथ' दङ आ नो दङ दासिम बो ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो माने समाजनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ नायोब्ला ओ हाबा खेरायाव एसे एसे एंगार फोरो नाजानायबो नुनो मोनो माने ओ हाबानि खेराइफोराव अ गामिनि मानसिफोरा लोंला जाला एसे आब्रुथि गैयि आखल दिन्थियोब्ला माने समाजा एसे गुबुंले जायो ना लाइ। बिनि बे नोजोर होनानै गामिनि मानसिफोरा एसे जौनि बाहायनायखौ ओ खमायहो खमायहोनायखौ नुनो मोनो आर ओमफ्राय बिनि गेजेरजों जोङो जौनि बाहायनायखौ गारथारदों बिदिबो बुंनो हाया माने ओ हाबा खेराइयाव जेनेबा गारथारोब्लाबो इदिनो न'खरनि आलासि सिबिनायाव जौगा थाथारो आरो। बेनो। नोंथांमोननियावलाय माबोरै?
जोंनावथ' फोरबोफोरावबो बाहायो। बाइ बाहायबो बहत खम बाहायनाय नुयो आरो। गोदोथ' गोबां बाहायनाय नुयो मोन नाथाय आथिखालाव गोबां ओ माने खम बाहायनायखौ नुनो मोनो जायनि थाखाय माने गोदो गोबां बाहायनायनि थाखाय माबाफोर फोरबो जायोबा माने गावजों गावनो जे नांलायनाय माबानाय बेफोरखौ जानाय जानाय नुयोमोन आरो।
औ औ।
थायनो माने बे जौनि बाहायनायखौ माने खम जाबो खम खालामदो जोंनियाव। बेनिफ्राय ओ जेनेबा बे जौ बाहायनायनि गेजेरजों ओ रां आरजिनोबा आइजोफोरा माने गावनि न'खर खौनो रांखान्थि बिथिंनिफ्राय माने न'खर सालायबोबाय थानायखौबो नुनो मोनदों आरोना गोबां माने फारसेथिं बुंनो थाङो बा मुलाम्फाबो जादों। फारसेथिं बुंनो थांबा
औ बेनो।
नोंथाङा बे मुलामफाफोरनि बा गै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ मुलाम्फाखौ नायोब्लाथ' गोबां बिथिङाव जौगाबाय बुंजायो जौखौ ला नानै बुङोब्ला दा ओमफाय गोदो थ' बाहायनो रोङियाव बिराद गोग्लै सुबायमोन बर' र' हारियानो ओमफ्राय आथिखालाव एफा एनै बिजनेस माइनदेद जानानै माने बर' आइजोफोरा ओ बांसिनानो दा माइब्रानि रोसि बेफोरखौ ओ सा एप्लाइ खालामनो रोंबाय माबा मोनसे माने ओ इमान गिदिर ब्रेन्ड खुलिनो हायाखैब्लाबो ए से ओ गावनिनो माबा मा होननांगौ बेखौ ओ साप्लाय खालामनो हानाय जाहैबाय आरो अनलाइननि जोहै बेबायदि जाहैबाय। ओमफ्राय बेफोरखौ नायोब्ला जौगाबाय बुंजायो माने
औ औ जायनि थाखाय माने जेनेबा औ दे बुंलाय।
ओ जौवा माने समाजखौ इमान मानि गाहायावबो दोना खै एसेबाबो जौगा हो दों। बुंजायो माने गाज्रिनि बि थिङाव नङा आरो मोजांनि बिथिङावनो बुंजायो दा। बेनो।
ओ जोंनाथ' समाबो जाबाय।
औ औ। दे होमबा ओ। गोजोन्थों।